औ नोंथां
औ नोंथाङा ओ दा मा खालामगासिनो दङ?
दङ आं ओरैनो उन्दुनानै दं
अ नोंथाङा ओंखाम जाबाय नामा?
औ जाखांबायनो नोंथां
औ ओ जुदि नोंथाङा फ्रिब्ला अ जोङो मोनसे आयदानि सा याव सावरायदिनि नामा
औ सावरायनो हागोन
औ ओ दा आङो बे टपिकखौनो लादों जेनेबा बिबारनि सायाव बिबारा गोबां रोखोमनि दङ आरो गोबां रोखोमनि फिथाइ बा आइमिन बिबारजोंहाय जों गोबां रोखोमनि खामानिफोरखौबो मावनो हायो बा बानायनोबो हायो थ' आङो नोंथांखौनो ससे बिनि बिसय फोरमायनो थाखाय आङो गिबियावनो आं खावलायनाय थाबाय
औ ओ जोबोर मोजां आयदा दा बिबार होनना बुङोब्लाथ' जोंनि मोनसे एंगारहायै बुस्थु होनना बुंनांगौ बा जोंनि मोनसे एंगारहायै मोनसे बेसाद दा जोङो बिबारखौ जोङो गोबां खामानियाव जों बाहायनाय नुनो मोनो। दा जायखि जाया उइदिं चेयारमनिफोराव बा जोङो मा होनो बहाबा सोरखौबा ओ रिटायारमेन्ट मोननाय बिदाइ समाव बा जायखिजाया बरायनाय समाव जों बेफोराव गोबां रोखोमनि जों बिबारफोरखौ जों बाहायनायखौ नुनो मोनो दा ओ बिबार होनना बुङोब्लाथ' ओ गोबां रोखोमनि बिबार थायो दा बिदिनो जोङो ओ जबा बिबार बा मा होनो बेखौ ओ खाथनथा बिबार गलाब बिबार बिदिनो बायदिसिना बिबार दङ दा जोङो बिबाराबो जोंनि मोनसे नेसनेल नेसनेल मोनसे बिबार दङ दा जेरै जोङो फामि बिबारखौ नेसनेल प्लावार होननानै बुङो दा बेफोरबायदिनो जोंनाव गोबां बिबार दङ दा खायसे खायसे बिबारफोरखौ जोङो फुजा फोरबो होनाय समायावबो जों बाहायनायखौ नुनो मोनो ओ जोङो बिदिनो गोबां दा वेदिं सेरेमनि हाबा हाबा खालामनाय समावबो जोङो ओ खैना लायनो थांनाय गारिफोरखौ जों साजायनाय समावबो जोङो बिबार बाहायो लोगोसे खैना जिरायसालि बानायनाय बा ओ जायखिजाया जोङो पेन्देल सोंनाय समावबो जोङो समायना नुहोनो थाखाय जोङो बिबारखौ बाहायनाय जायो दा फारसेथिं जों बुंनो थाङोब्ला जोङो बिबार गायनानै गावनि न'खरफोरखौबो जोङो साजायनायखौ नुनो मोनो न'नि लांगोनायाव जोङो बायदिसिना बिबार गायनानै जोङो न'खौ समायना नुहोनो हायो हायो आरो लोगोसे दा जोङो ओनसोलफोरावबो जों खायसे खायसे जायगाफोराव जोङो बिबार बा बागान बानायना दोन्नायखौ नुनो मोनो दा जेराव जोङो ओ थांनानै जिरायनानै बा गावनि गथ'फोरखौ उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ लांनानै दान्दिसे जों गेलाय गे गेलेहैनो हायो बा बेफोरबायदिनो जोङो दसे बेरायहैनानै बैफोर बिबार बागान फ्राव जोङो दसे बेरायनानै गावनि गोसोफोरखौ जोङो ओ मा होनो ओ गोसोफोरखौ फ्रि खालामनो हायो बा गोसो गोजोन होनो हायो दा बेफोरबादिनो जोङो गोबां बिबार बागान जों बा बानायना दोननायखौ नुयो दा बुंनो थाङोब्ला बिबार होनना बुङोब्ला बिबारा जोंनि गोसोखौ बोनो हानाय मोनसे महिमा दङ जाय जोङो जायखि जाया सुबुङानो जाया मानो बिबार होननाय लोगो लोगो मोनसे ओ समायना बिबार नो ब्ला मोनसे गोसोआ बोखायो आरो दा बिबारा बेफोरबायदि मोनसे गुन दङ दा खायसे खायसे बिबारफोरा मोदोमनाया जोबोर मोजां जायो दा जोङो गलाब बिबारनि बाथ्राखोनो बुंनो हायो गलाब बिबाराबो गोबां मोदोमनाय दङ दा बै बि बिबारफोरनि बेलायाव ओ खायसे खायसे बेल बिबारनि बिफांफोरा बा लाइफांफोरा खायसे खायसेया ओ बेगरनिफ्राय जायो ओमफ्राय खायसे खायसेया ओमा होनो फानायखौ गायनानै जोङो बानायनो हायो दा जोङो गेन्दाय फुल होनना बुङोबा गेन्दाय फुला बांसिन जों गेन्दाय फुल साजायनायाव जों बाहायनाय नुनो मोनो दा बे गेन्दाय फुला बिबार बारनानै बिनि बिबारफोरा रानानैसो बेगर बायदि जायो जोङो बेखौ फोस्रावनानै बा गारस्रावना होयोब्ला ओ हाफोराव जों एसे जावग्लिना गारनायोब्ला बे गेन्दाय फुला रज'बो आरो बे बिबारनि फिथाइ बायदि जानानै बियो रजबो दा फारसेथिं जोङो गलाबखौ बुंनांगोन दा गलाब बिबारखौ जोङो थानायखौ दाननानै जेब्ला हायाव गायनानै दोनो अब्ला बे थानियानो रोदोमफिन माने हो ओं थानियानो रज'यो आरो दा बेखौ जोङो मा होनो दालाइ फानग्रा बा बिथर रज'ग्रा जोङो बिबार होनना बुंनो हायो आरो गलाब बिबारखौ दा बेफोरबायदिनो जोङो गोबां बिबार दङ आरो जबा बिबार दङ दा जबा बिबारखौ जों नायनो समायना नुयो जिहेथु बिनि बि गाबा गोदजा जायो नालाय बिबारा बेखायनो बेखौ जोङो न'नि लांगोनाफोराव गायना दोनोब्ला बे बिबारा बारोब्ला जोबोर समायना नुयो आरो दा बेफोरबायदिनो ओ बिबारनि सायाव आरो नोंथाङा एसे फोरमायना होबावदो
औ नोंथां थारैनो जों बिबार होनोब्ला बियो जोंनि मोनसे आ नेचार जोंनि ओ बुुहुमनि मोनसे समायना मोनसे बियो ओ ने फोरखौ लाबोयो आरो बिबार होनोब्ला जोङो उजिनायनि फ्राय लानानै थैनायसिम जों बिबारखौ बाहायनाय जायो जेरै नोंथाङा होनबाय हाबाफ्राव बा न'नि सेरमोननि जिखुनु बिदियावहाय जों बाहायनो हायो ओ बेबायदिनो जोनोम जानायनिफ्राय लानानै ओ थैनायसिम जों बिबारखौ बाहायो जेरै जोनोम जानाय लोगो लोगो जोङो बे बिमाखौ फिसाखौ वेलकामनो खालामनो थाखाय जोङो बुके जेखौ होनो बिबारनि जे ओ मोनसे बुके बानायनानै गिभ खालामो होनाय जायो आरो थैनाय समावबो बेबायदिनो बिबारनि माला ना बिबारखौ जोङो ओ गथायनानै होनाय बायदि जायो आरोखि बिनिखायनो बिबारा जोंनि जिबनावहाय जोंनि माने मोनसे गेदेरथार मोनसे रल प्ले खालामो आरो बियो जेरै नोंथाङा होनबाय गोबां मोदोमनाय सेनफोरजोंबो कालारजोंबो आरो गोबांथार माने बिबारखौ नायोब्ला ओ रं बिरं खाालारखौ नायोब्ला जोङो गोबां गोजोनथाव जोङो मोनो जोंनि मान जोंनि म मोजां नङाबबो जोङो बिबारफोरखौ नायनानैनो जोङो गोजोननायखौ मोन बेबायदि जोङो मोजांथार आ सेन्टफोरजों रं बिरं खाालारफोरजों जोङो गोजोननायखौ मोनो आरो बेबायदिनो मा बिसोरो जोंनि ओ सारनदिं माने जोंनि खाथि खालाखौहाय समायनाल नङा नाथाय बियो ओ गोबांथार माने आ ओ बिबार ओ बिबार माने बारनानै समायना खालामनायाव बियो हेफाजाब होयो आरो जेरै नोंथाङा होनदों जे फामि बि बिबार सानफ्लावार बिदिनो गलाब बिबार मेरिगल्ड जेसमिन लिलि बेबायदि गोबांथार दामिबो बिबारफोर दङ जेरै अर्किद अर्किद जेखौ होनो आरो टुलिपस होनो आरोखि अर्किदखौ जोङो बांसिन गेदेर गेदेर हटेलफ्राव जोङो बाहायनाय जायो आरो बे अरकिदाबो ओरैबायाददि दाम गोसा बे मान ओनो मने मानसिफोरा बायनो हाया आरो जोंनि बेबायदि गामि सिं बांसिन बेखौ नुनो मोना आरोखि बे अर्किडखौहाय जोङो सहरफ्रावसो बांसिन बाहायनाय आरो बांसिन बे हटेलफ्राव रेस्टुरेन्टफ्राव जोङो बाहनायखौ नुनो मोनो आरो बेजों लोगोसे जेरैहाय जबा बिबारखौ नों बिथाङा बुंदों बे जबा बिबारजोंबो गोबांथार खानायनि थाखाय बिलाइफ्रा बे बिबारा खामानि होयो जायफ्रा खानायनि प्रब्लेम बिसोरो बे जबा बिबारजों बिनि बिलाइजोंहाय आरो एल'बेराजोंहाय लगायनानै जेब्ला बे मोनसे मिक्सार खालामो बेखौ खानायाव फुनोब्ला खानायावबो गोबांथार मोजां रिजाल्टखौ जोङो मोनो नुनो मोनो आरो जायफोरनि खानाया रज'वाखै बा जायफोरनि खानायफ्रा राफ जानानै थायो बेफोरबो बे जबा बिबारजों बिलाइ जोंनो गोबांथार माने रिजाल्टखौ नुनो मोनो थ' बे बिनि गुन बिबारजों लोगोसे बेहा गोबां गुन दङ आरो बे मेरि गल्डफोरखौहाय जोङो नायोब्ला मेरिग्लडफोरखौ फुजायाव हाय बा गारि सा जायनायावहाय जोङो बाहायनायखौ नुयो आरो गोबांथार जागाफ्रावहाय जोङो नुनो मोनो बिबारफोरजोंनो खफा खालाम नाय बिबारजोंनो खानाय खफा खालामनाय जोङो नुनो मोनो आरोखि बेयो मानसिखौहाय समाय होयो आरो थ' नोंथाङा बिनि फारसे माने नोंथां नोंथाङा माबे बिबारखौ साबसिन मोनो आरो बेखौ नोंथाङा माबायदि बाहायनो लुबैयो बिनि फारसे माबा जे होननो हागोन नामा?
औ दा आंनि साबसिन मोननाय बिबार होनना बुङोब्ला आङो गलाब बिबारखौ बुंनो सानो जिहेथु गलाब बिबारा मोनसे मोदोमनाया थाव मोदोमनाया मोदोमनाय दङ आरो बेयो गायनोबो एसे बारायनो एसे गोरलै जायो मानोना जिहेथु जोङो बेनि थानायखौ दानफायनानै जों गायोब्लानो जोङो बेनि फुलिखौ मोनफिनो आरो दा बेखायनो जों एसे गायनोबो मोजां जायो थानिफोरखौ जोङो थाब थाब दाननानै गायनोबो हायो आरो बिनि समायनायाबो एसे बेरखांसिन आरो दा गलाब बिबाराबो गोबां गाबा गोबां रोखोमनि दङ दा बेफोरबायदिनो जों गलाब बिबार बा बायदिसिना ओ बिबारफोरनि जों ओ मोनसे नार्सारि खुलिनानै बा फुलि बानायग्रा खुलिना बिबार बिबारनि फुलि बानायग्रा खुलिना बा बिबार डेकारेसननि दखान होनानै गला होनानै दा जोङो बायदि सिना रां खामायनो हायो। आरो बेफोरबायदिनो रां खामायनानै जोंनि न'खरफोरखौ जोङो सल' सो सोलिहोनो हायो आरो दा गोबां जों नुनो मोनो खायसे खायसे सुबुङा ओ साख्रि बाख्रि नागिराबाला नो बेफोरबायदि बिबारनि बिबार बिफां लाइफांनि बायदिसिना नार्सारि खुलिनानै ओ गोबां रां खामायनायखौ जों नुनो मोनदों। आरो बेबायदिनो बिथांमोना गोबां रां खामायनानै गावखौ हासे ओ मा होनो ओ बिजनेसमेन हिसाबै गावखौ खानसे दिन्थिनो हानायखौ जों नुनो मोनदों आरो दा बेफोरबायदिनो ओ गोबां आरो जोङो बुंनांगोन जे दा नि जुगाव ओ बांसिनानो जोङो मा होनो बिबार बागान बिबार बागानफोराव जों बेरायहैनायखौ नुनो मोनो आरो जेराव बिबार बागान थायो आरो बिनि समायनायाबो गोबां बेरखाङो। दा बेखायनो जोङो बिबार बागानाव थाङोबा गोसोफोरखौ गोजोननाय मोनो आरो दा होमबा जोंहा समाबो जाबाय नोंथां। जोंनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'सै नामा नोंथां।
औ जायो नोंथां दे।
औ